हेलौ
अ खुलुमबाय नोंथां
खुलुमबाय नोंथां
अ नोंथाङा मा खालामगासिनो?
आं नै ओरैनो जिरायनानै दङ।
अ उम आङो नोंथांजों मोनसे बिसयनि सोमोन्दै ओ सावरायनो थाखै ओ नोंथांनाव ओ माने सोंहरबाय नोंथाङा रायलायनो सम होगोन ना?
होगोन होगोन।
अ आङो दिनै नोंथांजों मेलेरिया मेलेरिया बेरामनि सोमोन्दै सावरायनो सानदोंमोन
औ औ सावरायजायो नोंथां सावरायजायो नोंथां औ
औ अ मेलेरिया बेरामा मोनसे ओरैबायदि बेराम आ बेयो मोनसे जिउसा फ्रथजवान फ्रथ फ्रथजवान होननाय मोनसे जिउ सानि जोहै आ जायो आरो ओमफ्राय बे बेरामा बे बेरामा
हुम
आ बेबादिनो माखासे ओ बिजानु थाम्फै बिनि मेन कारेक्टारा थाम्फैया बेखौ रल माबा लायो आरो बिफाव लायो बे जुदि जोङो थाम्फै थांलाफोरखौ जुदि माबायोबा नोंथां बे थाम्फै फ्रा थाम्फैफोरा जिउसाखौ आ अरोबोला जोंनि मोदोमाव अरोबोला बे मेलेरिया बेरामा आ जों मानसिनि देहायावहाय आ गोहोम खोख्लैयो ओमफ्राय बे जिउसानि आ मुंखौहाय आ प्लास मडियाम प्रटज'वान होननानै बुंनाय जायो बे मेलेरिया जिउसाखौहाय। ओमफ्राय दा बेखायनो बियो मोनसे ओरैबायदि आ बिनि माखासे ओ बेरामनि माखासे लैखोनफोरा बिनि आखुथायफोरा ओरैबायदि जि ओ बियो मानसिखौहाय ओ थैनायसिम ओ खोख्लैनो हायो ओमफ्राय बेबायद बिदिनो गोजाङो अमफ्राय गोबायो ओमफाय आथिं, आखाइ ओ गुसु, गुदुं बिदि खालामो। ओमफ्राय बिनि लोमजानाया बेबायदिनो सान सानबो बारो आरो नोंथां। मेलेरिया बेराम लोमजानाया सानबो बारो ओ सापस माला मालाबा सानसे लोमजाबाय ओमफ्राय साननैनि उनाव ओ बोरैबाला लोमजाथ'ला आरो लोमजायो बेबायदि आरो। दा जोङो मेलेरिया बेरामखौ दा फ्राय एसे ओ मुलि दावालि बाहायनायनि गेजेरजों माखासे गोनोखोआरि बिगियानगिरि नायबिजिरसंनायनि गेजेरजों जोंनि आं हाग्रायाव मोनसे बिंफां मोनो। खुयनिम बिंफां होननानै बुङो आरो नोंथां बेखौ। बे कुइनिम बिंफांखौ ओ गोनोखारियाफ्रा मेलेरियानि आ बेरामाव जिउसाखौ बुथारनो थाखाय बाहायनाय जायो। बेखायनो दा बे मेलेरिया बेराम आ मा आ फ्राय बाङाय जालांबाय माने एसे खमायलांबाय।
औ।
बेयो ओ मेलेरि बे बेरामा इसे खमायलांबाय आरो।
औ - औ।
औ आरोबाव दानिया बे मेलेरिया बेराम बायदिनो आरोबाव मोनसे बेराम फैबाय जि बेरा माखौ बुङो? थाम्फै अरोबा दानि थाम्फैया गोदान बेखौ बुङो जापानिस एन'फोलिस थाम्फै होननानै बुंनाय जायो आरो नोंथा।
औ ओ।
दा बे जापानिस एन'फोलिस थाम्फैया अरोबोला ओ ओरैबायदि जायो दाना माने देंगु बेराम जायखौ देंगु बेराम होननानै जोङो मोनथिनाय जायो ओ बेबो मेलेरियानि एसे ओ गिथावथावसिन बेराम जालायबाय बेबो।
आतसा।
बेबो थाम्फैनि थाम्फै अरनायनि थाखायनो जायो ओमफ्राय जाय बेरामा आ जोंनि ओ मेलेमारि साननाय गोहोफोरखौ गासैखौबो गाद'बनो हायो आरो नोंथां। दा मेलेरिया बेराम मायफ्राय बियो आरो गिथावनासिन जायखौ जोंङो ओ देंगु बेराम होननानै मोनथिनाय जायो। दा बेफ फोरनिफ्राय जोङो बेफोरबायदि मेलेरिया बेराम आरो बेफोरबायदि आं देंगु बेरामफोरनिफ्राय ओ रैखा मोननो थाखाय ब्ला जोंङो ओ जोंनि ओनसोलफोराव माखासे ओ खोथाफोरखौ बुंनानै साखोन सिखोन मारै थानांगौ बेफोरनि सोमोन्दै जोङो सावरायनांगोन आरो नोंथां। ओमफ्राय बेखायनो बेखौनोल' बुङो बेखौ मोनसे होबथानायनि राहाया बेनो जोङो माखासे बिजानु थैग्रा अ मुलिफोरखौ बाहायनानै ओमफ्राय बायदि माखासे गाज्रि जायगाफोरखौ जों फोसाबनानै
औ
जोंङो मा खालामनो हायो माने बेफोरबायदि थाम्फै बिजानुफोरखौ जोङो सिथारनो हायो आरो दा मेलेरिया बेरामा बेबायदिनो जि माने जाय बै समफोरावहाय बे बेरामजों गोबांथार मानसिफोरा भुगिनानै जिउ खोमानोबो गोनां जादों आरो जोंनि ओनसोलफोराव दा बेबायदिनो जायो जे माने बांद्राय बेफोरखौ होबथानो थाखाय जेब्ला जोङो उन्दुनाय समफोराव मोजाङै माखासे मोजां मुस्रिफोर बाहायनानै उन्दुुयोबोला थाम्फैफोरनिफ्राय जों रैखा मोनो आरो बेबायदिनो दंग' नाला नासाफोराव जुदि मुलि बाहायनानै बेफोरखौ सारना होयोबोला बै थाम्फै जिउसाफोरा थैलांनानै बेफोरबायदि बेरामनिफ्राय रैखा मोननायनि राहाफोरा थायो आरो नोंथां
औ औ।
औ दा बेनोसै ओ मेलेरिया बेरामा मोनसे गिथावथाव बेराममोन
औ
जाय बेरामा दिनै एसे गोनोखोआरिफोरनि नाजानायजों माखासे ओ मा होननानै बुंनांगौ माने गोनोखोआरि बिजिर संनाय जे मुलि बिफांफोरनि कुइनिन मुलि बिफां बेफोरनि हेफाजाबजों दिनै खमायलांनायखौ जों नुनो मोनदों नाथाय होमबाबो बेयो गुबुन गुबुन महर लानानै दा दा मेलेरिया टाइफयड बेफोरबायदि मोननै मोनथाम बेबायदिनो देंगु बेराम बेफोरबायदि गुबुन गुबुन महर लालांनायखौ जों नुनो मोनदों नाथाय जोबथारदों होननानै जों बुंनो हाया आरो नोंथाङा दा आंनि सावरायनाया बेनो नोंथां नोंथांङा माबा मोनसे सावरायनो हागौफोर दङ नामा नोंथांङा
गोजोननाय मोनबाय नोंथांनिसिम नोंथांनि बुंनायखौ बिथां निफ्रायसो मिथिनो मोनबाय जे आंङो मेले मेलि बे बेरामाव जेनेबा आं सिगाङाव मोनथिदोंमोनब्लाबो मेलेरिया बेरामा जुदि थाम्फैजों जायोब्लाबो आं मोनथियाखैमोन जे बेयाव मा मा जिउसाफोरनि गेजेरजों बे बेरामा गोसारो बेखौ नोंथांनिफ्राय मोनथिनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय
औ
ओ दा आङो ओ जानाय लोंनायनि सायाव सावरायनोसै नोंथांजों ओ बर'फोरनि दोरोङारि ओ फिथा सावनाय आरो ओ देनाय बिनि सायाव सावरायनो लुबैदों।
औ नोंथां औ हागोन नोंथां हागोन।
औ ओ ब बर'नि दोरोङारि जानाय फिथा सौराय होनोबाथ' जोङो गुबैयै माइब्रा माइरंनिफ्राय जाय फिथाफोरखौ बानायो बेखौनो मोनथिनाय जायो औ औ ओ माइब्राया माइब्रा माइआ जोंना गोबां रोखोमनि दङ आथिखालाव ओ गोजा गुफुर आरो गोसोम बे मोनथाम ओ माइरंखौ जोंङो मोननो हायो माइब्रा जायजों जोंङो अम फिथा बानायनायाव गोथावै जों फिथाखौ बानायनानै जानो हायो गिबियाव जोंङो फिथा बानायनो थाखाय जोंनो अन नांगौ जायो।
औ
ओ बे अनखौ जोंङो ओ माइनिफ्राय जोंङो माइरं दिहुनग्रोना लायो माइरंनिफ्राय आरो जोंङो माइरंखौ सोमनानै ओ नांगौ बिबांनि माइरंखौ जोंङो सोमनानै आरो सम एक घन्टा बा दुइ घन ता बेबायदि सोमना ओ दोनो बेनि उनावहाय जोंङो बेखौ बोखांनानै एसे स्र' जायोब्ला दैया एसे सरदोब्ला जों बेखौ उवाल बा दिंखियाव देनाय जायो आरो औ जों जोंनि ओनसोलाव बांसिन दिंखि दिंखिजों देयो औ बेजोंहाय जोंङो मोजाङै मिहियै देनानै लाग्रोयो देनानै बेखौ आरो सालियो सालिनानै उनाव आरोबाव जुदि गथा थायोब्ला बेखौ आरो फिन देफिननाय जायो आरो।
औ नोंथा औ
औ बेखौ देनानै उनाव जोंङो ओ एन्थाब जायखौ सिथाव होनो नामाथाय औ एनथाब जों जों एन्थाब बानायो एन्थाब आरो माबा अनासि होनो लारुखौहाय
औ नोंथां
अनासि फिथा बानायो जोंङो
औ
बे बर'नि ओ माबाया एन्थाब फिथाया बेखौ जोंङो सिबिंजों बानायो बानायनाय जायो। सिबिं आरो बिनि सिबिं गैयाब्ला जों नारेंखल फिथाइजोंबो जोंङो बे फिथाखौ बानायनो हायो। नारेंखल औ सिबिंखौहाय मोजाङैहाय ओ एवनानै बेखौहाय सिनि सिनि एसे होफानानै बेखौ गुन्दै खालामग्रोयो आरो बा मोनसे टावा बा मोनसे ओ मा होनगोन बेखौ उम आ-आगजु जाय जेरावहाय फिथाखौ बानायगोन बे टावायावहाय जोंङो अनखौहाय होग्रो होयो आरो। आथुमसे आखाइजों आथुमसे होनानै बेखौ हाय मोजाङै राउन गलै दुलुरै बेखौ ओ बिलिरो बिलिरनायनि उनाव बिनि गेजेरावहाय जोंङो सिबिं बा नारेंखल गुन्दैखौ होनाय जायो आरो। बिनि उनावहाय रल खालामो रल खालाम नानै ओइ दसे दोनोब्ला बे मोनबाय आरो। बानो जाजानाय जायो आरो। बेबायदिहाय जोंङो एन्थाब फिथाखौ बानायनाय जायो आरो जोंनि ओनसोलावहाय आरो अनासि बेयो बे आरो थावजों बानायनाय जायो बेखौहाय जोंङो नांगौ बिबांनि गुन्दैखौ अन गुन्दैखौ लानानै बेयावहाय संख्रि बा संख्रि जाग्राफ्रा संख्रिनि जायो बानायो संख्रि होयो आरो सिनिबो होनो हायो बेयावहाय जोंनि नांगौ बिबांनि टेस्ट गावनि माबा टेस्टनि सायाव होनाय जाबाय। संख्रिखौ आरो सिनिखौहाय नांगौ बिबांनि होनानै मोजाङै दैजों गलायनानै लाग्रोयो ओमफाय बांद्राय होयोब्लाबो बांद्राय दैखौ होयोब्लाबो लाव लाव होयोब्लाबो बेयो माने जाया आरो एसे आथा जानांगौ माने गल खालामनो हानाय। जानांगौ आरो आरो बांद्राय टाइट जायोब्लाबो बेयो माने बेरो आरो। सावनाय समावहाय माने मिडियाम जानांगौ आरो नांगौसेबांबां दै आरो गुन्दैया माने मिडियाम जानांगोन आरो मोननैबो मोजाङै नाग्लिनानै बेखौहाय गल खालामनानै थावा जेब्ला सारायाव होनानै थावखौहाय साराया जेब्ला थावजों थावा जेब्ला दुङो अब्लाना बेवहाय होसन हरनाय जायो आरो गल गल खालामनानै गल गल खालामै खालामै होसनहरनाय जायो आरो बेखौ बिदिनो बेलथाय बेलथाय माने एवनाय जायो थावआवहाय। मोजाङै जेब्ला ब्राउन जायो बिनि कालारा जारेड जायो। होमबानो बे मोनो आरो ना अब्लाना बेखौहाय थावनिफ्राय बोखांनानै बेखौ जोङो ओ गुबुन मोनसे आबजु आबजाबावहाय दोननानै जों बेखौ गुसु जायोब्ला जाबाय आरो। अब्लानो बे लारु बा अनासि फिथाया जायो आरो जोंना।
औ औ नोंथां औ।
बेनि अनगायै अनगायैबो जोङो मागो दमासियावहाय जोङो गोबां रोखोमनि फिथा बानायनाय जायो जायखौ जोङो माइब्रानि ओमफ्राय ओ हासुं फिथा होनना बुङो जोङो जायखौहाय औवा औवा हासुङावहाय जोङो माइब्रा माइरंखौ सोनानै बा दै माइब्रा माइरं आरो गाइखेरबो होयो खायफा बिदि होनानै जोङो हासुुंआवहाय सोयो आरो। नांगौ बिबांनि माइरं आरो दैखौ होनानै बेखौहाय जोङो सायावहाय जिगाबजों हफा मुख्रा मारियो आरो। मुख्रा बायदि जिगाबखौहाय मोजाङै थननानैहाय गेजेरहै बिनि